खोनादोंना? अ आचसा नोंथां जोङो मोन मोनसे टपिकनि सायाव सावरायलायनो नामा नोंथां?
औ।
अ जोङो। थुनलाइनि सायाव ओ मोनसे जोङो सावरायलायनो।
औ जागोन दे।
औ आस्सा जोङो थुनलाइ होनोबा जे ओ गोदोबो जोङो एसे एनै जोङो फरायबोदों मोनखादों थुनलाइया मा नङा होनबा।
औ।
औ थुनलाइ होनोबा जे थुनलाइया मोनसे थुननानै दोननाय मुस्राफोरबायदि आ थुननानै दोननाय मोनसे खुन्दुं थफ्लाफोर बायदि जायखौ जोङो बिजिर बिजिर नागिरफिनोबा ओ बवहाय गान्थि दं बबाव मा दं बेफोरखौ जोङो नुफिनजोबो। थिग बिदिनो ओ थुनलाइयाबो मोनसे हारिनि बा मोनसे हारिमुनि आयना होननानै ओ जोङो मिथिबोदों। ओ खारन आथिखाल मुगायाव ओ थुनलाइनि फोथारा गोबां गुवार जाबाय। ओ बिदिनो मा होनो जे मोनसे हारिनि समाज बेब'था बेबस था मोनसे हारिनि हारिमु मोनसे हारिनि आसार खान्थि गासैबो बिथिङा माने थुनलाइयावनो हाबनानै थायो। ओ जायखौ जोङो थुनलाइगिरि बि थांमोनहा माने थुनलाइनि बिदैया जोबोद गोदै आरो बे थुनलाइनि रोसिखौ जाय मोनलोङो बेयो नागारनो हाया होननानै थुनलाइगिरि बिथांमोनहा जोंनि सिगाङाव बुंलांदों नङा होनबा नोंथां? ओ आरो बिदिनो गोबां जोंनि बर'फोरेरनि गेजेरावबो ओ थुनलाइगिरि गिदिर गिदिर लिरगिरि ओ बिदिनो ओंखारबाय आरो जायनि जाहोनाव दिनै जोंनिफ्रायबो ओ थुनलाइनि फोथाराव ओ साहित्य एकादेमि बान्था मोननो हाबाय। आथिखालावथ' नङा होनबा आरो बिदिनो मा लाइमोन लिरगिरि गौथुम बेफोरो माने थुनलाइजोंनो सो मोन्दो गोनां आरो ओ थारैनो बे बि थिङाव नोंथाङाबो माबाफोर ओ फोरमायथिनो हागोन नामा?
खोनायाखै?
ए थारैनो नोंथाङाबो बे बिथिङाव माबाफोर फोरमायथिनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
अ।
बा दा जोङो थुनलाइ होननानै बुङोब्ला जोङो थुनलाइनि सारियाव गोलैगोन सल'मा, सुंद' सल', सल'मासा खन्थाइ बेफोर जोंहा थुनलाइयाव गोलैयो। ओ जोंनि बर' थुनलाइया ओ बर' थुनलाइया जोंना दावगानाया एसेबांबो ओ गोबाव सम जाया
नंगौ
औ बिबार मुगानि समनिफ्राय जोंनि थुनलाइया लासै लासै दावगाबोदों। बै समावहाय थुनलाइ लिरनाया ओ एसेबां गैयामोन ओ माखासे थुनलाइगिरिफोरा बेबायदि सल'मा सुंद' सल' लिरनायफोरा बै समाव गैयामोन आथिखालाव एसे गुवारआनो जाबाय गोबां दावगाबाय होन्नानै बुंनांगोन दा नैबे समावहाय ओ सलमा मानिफ्राय लानानै सुंद'स सल' खन्थाइ बेफोरनि फोथारा गुवार जाबाय माखासे लाइमोन लिरगिरि आरो सिगांनि लिरगिरिफोरा लिरना गालांनाय थुनलाइफोरा आथिखालाव गोबां जाबाय।
नंगौ नंगौ
दा जोंनो थुनलाइया ओ थुनलाइयावनो जोङो माखासे जोंनि समाजनि जाथाय समाजाव सोलिबाय थानाय थासारि गाज्रि आसार खान्थि ओ मुगैनाय अनलायनाय मोनसे हारिनि गासै थासारिया थुनलाइयाव बेरखांनो खाबु मोनो औ। दा जोङो थुनलाइया जोंङो थाखाय गोबां गोनांथार जोङो थुनलाइ फरायनाया जोंनि थाखाय गोबां गोनां जों थुनलाइयाव मिथियै खोथाखौ मिनथिनो हायो। जोङो बबेबा दाबसे जायगायाव थांनानै जोङो बै जायगानि थासारिखौ मिनथिनो हायाब्लाबो जोङो बै जायगानि थुनलाइ लिरगिरि लिरगिरिफोरनि जों सल'मा सुंद' सल' बेफोरखौ जोङो फरायनानै जों बै जायगानि मोजां गाज्रिखौ मिनथिनो हायो। आरोबाव मा समाव मा जालांदोंमोन? दा मा बायदि सोलि बिदिनो बेखौ जोङो थुनलाइनि गेजेर
नंगौ नंगौ
दा बर'आव बर' थुनलाइ मुलुगावथ' गोबां थुनलाइया जोंहा जाबाय। जोङो सल'माफोरा जिगुजौ द'जिनै मायथाइनिफा
थाइनिफ्राय गिबिसिन सल'मा जेरै चित्तरन्जन मोसाहारि
बेयावहाय जोंहा माखासे बर' समाज नि ओ जिउ खुंनाय गामियारि थास नि दैमा सेराव रायजो जानाय मोजां मोनलायनाय अनलायनाय हेफाजाब होनाय बेफोरो बेरखांदों आरो बेवहाय सानै जोंहा सानै केरेक्टार आखु सोर होनानै होदों ओ बिसोर सानैखौ मोजां मोनलाय होनानै बिसोर सानैनि गेजेरजों बै थासारिफोरखौ दानानै होदों। दा जोङो थुनलाइयाथ' जोंनि जिउआव गोबां गोनांथार जोंङो मा माब्लाबा गोसोफोरा गाज्रि मोनोब्लाबो जोङो थुनलाइ फरायनानै गोसोखौ मोजां खालामनो हायो। जोंनि गोसोआ माब्लाबा ओ मोजां नङा थेनसन माबा माबि जायो बेबायदि समाव जोङो थुनलाइ फरायोब्ला बा खन्थाइ फरा ब्ला जोङो गोसोफोरखौ मोजां मोनो आरो जों बेबायदिनो जोङो माबा मोनसे थासारि सोलिबाय थानाय नुयोब्ला जोंनि समाजाव जाफ्लेबाय थानाय जाथाय बेफोरखौ जोङो लिरनानै सल'मा सुंद' सल' बा थाइ लिरनानै जोङो दोननो हायो औ बेबायदियैनो जोङो खन्थाइनि बिथिङाव नायोब्लाबो खन्थाइ लिरनानै गोबां दानि जुगावथ' ससियेल मिडि यायाव खन्थाइ आवरायनायखौ नुनो मोनो। गोबां सुबुंफोराबो खन्थाइखौ लिरनानै हरनानै गुबुन सासेया आवरायनायखौ नुनो मोनो बेबायदियैनो जोङो माने खन्थाइ थुनलाइ लिरनायाबो आथिखालाव मोन से रां खामायनायनिबो लामा महरै जानानै फैबाय
नंगौ।
औ नोंथाङा आरोबाव बेबायदिनो थुनलाइनि सायाव माबाफोर मिथिनाय रोंगौथि दङ'ब्ला बुंनो हागोन।
जोङो थुनलाइ होनो बा थ' नोंथाङा जेबायदि बाथ्राखौ बुंलांबाय बियो गासिबो सैथोजोब। थारैनो जोङो थुनलाइगिरि जानो थाखाय गोबां आखा फाखा ओ सोलोंथाइ ओ लालायनाङा आरो गोग्गो देहा जोङो थालायनाङा आरो मा होनो नोंनि गोसो, नोंनि मेलेम नोंनि गोरबोफ्रा थिगबानो ओ सासे थुनलाइगिरि जानो हायो। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
थुनलाइनि माखासे नियम खारन ओ आसा खान्थिफोरखौ मिथियोबानो। ओ थुनलाइगिरि जानो हायो आरो ओस। सासे थुनलाइगिरिया ओन्दैनिफायनो बियो थुनलाइगिरि। जोनोम जाया बियो जोनोम जाखांनानै ओ गावनि गोसोनि मोनदांथि ओरो जे मानि गुबुन जागा दाबसेयाव बेरायनाय दावबायनाय बैफोरनि ओ। मा होनो स। जों गोरोबनानैनो ओ सासे बिक्तिया होनिथ। थुनलाइगिरि जानो हायो।
औ।
ओ। थिग बिदिनो माबा। ओ थिग बिदिनो माबा मोनसे गिदिद खैफोद जानायनि गेजेरजों ओ जोङो थुनलाइगिरि जानाय बिथांमोनखौ जों नुबोदों दिनै। ओ सोरबा बिथाङा माखासे ओ सिगां समाव जोङो नुबोबाय थादों थुनलाइगिरि बिथांमोनखौ जे गोसोआरि आरो मेलेमारि माखासे ओ नोरजिया बैफेरबादि सुबुंफोरा। थो माने बांसिन ओ थुनलाइखौ सल'मा लिरगिरि खन्थाइ लिदगिरि बायदि बायदि सुंद' सल' लिदगिरि जाबोनो हादों बादि ओ नुहुरो नङा होमबा थां
औ नोंगौ।
थारैनो थु। हंलाइ जुदि थुनलाइगिरि जानोबा ओ थुनलाइनि माखासे जे गुबुन गुबुन बिथिङाव सि सिगां समाव सारियाव सिगां सारियाव सौहैगोरनायदि थुनलाइगिरि बिथांमोननि ओ सोमोन्दै से फरायसंनांगोन। आरो। बिथांमोननि। इ जे लिरनाय माखासे ओ लिदगिरिफोरनि लिरनायफोरखौ जोङो फरायगोरनांगोन ओ बैफोरनिफ्रायबो जोङो ओ
औ औ थुनलाइ जोङो थुनलाइ फरायोब्लासो जोङो थुनलाइ लिरनाय हुदाखौ खालामनो हागोन थुनलाइखौ फरायोब्ला जोङो थुनलाइखौ माबायदि लिरनांगौ जोङो अब्लासो बुजि मोनगोन थुनलाइया। ओ माबायदि जानांगौ। औ आरो थुनलाइयाव मा मा बेरखाङो थुनलाइयाव मा मा थानो हाथाव बेखौ जोङो उम। दांनो हागोन। नङाब्ला जोङो थुनलाइ लिरनायनिबो माखासे नियमफोर थायो। जोंङो। जायफोर बायदिखौ लिरनाङा बेफोर। औ जोंङो
जोंङो लिरजाया नंगौ नंगौ।
औ दा जोङो थुनलाइ लिरनो थाखाय जोङो गोगगोद देहानि नांना नंगौ।
औ औ जोंङो।
जोंङो थुनलाइ फरायनानै गियान मोननानैनो। जोंङो थो थुनलाइखौ लिरनो हायो जों मेगनजों नुनायफोर खौनो जोंङो थुनलाइ सोरजिनो हायो
नोंथांङा सासे ओ साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय खेदेमा सुबुंनि मुं बुंबायबायनो हागोन नामा?
औ दाखालिसो मोननाय बुंनो हागोन सहायसु बलि बसुमत तारिमोन नामा बे टु थावजेेन टुवन्टि सिक्सयाव मोनदों।
औ आरो जोंहा डक्टर मंगलसिं हाजवारि बि थांमोनाबो मोनखांबाय औ औ‌ औ थारैनो जोंनि ओ बर' थुनलाइयाबो एसे गोजौआव दावगाहांबाय नंङा होनबा नोंथां?
औ बिथांमोननि लिरनाय सिबिनाय बिसांमोननि थादनाय गैयै लिरनायनिफ्रायनो जोंनि थुनलाइ मुलुगा आथिखालाव दावगानो हादों आरो जोंङो बयजोंबो अनसायजानो हादों
नंगौ नंगौ ओ दायो नोंथां ओ समाबो जाबाय आरो समनिबो आंखाल जोंङो थुनलाइनि सोमोन्दै गोबां सावरायबाय आरो नोंथांङाबो थुनलाइनि फारसे खोब ओ‌ बेखेवथि होलांबाय दा नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। ओ जोंङो बेखिनियावनो दोन्थनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबाय खर बावनाय थाबाय।
गोजोन्थों गोजोनथों